हेलौ
हेलौ
औ
खोना दोंना नोंथां?
औ औ खोनादों।
अ मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथां औ
औ दा नोंथाङा ओरैनो दङब्ला ओ नोंथांजों दसे मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां?
उम हागोन नोंथां।
औ दा आयदाया जाहैबाय बर'फोरनि मोसानाय दा बे मोसानायनि सायाव जोङो दिनै एसे सावरायलायदों दा ओ बर'फोरा मा मा मोसायो दा बर' मोसानायानाय समाव मा मा दामजु बाहायो मा मा रोखोम रोखोमनि मोसायो दा नोंथाङा बे मोसानायनि बागै फोरमायना होनो हागोन ना?
अ हागोन नोंथां औ हानायखिनिखौनो हागोन।
औ दे दे
ओ जोंनि बर'फ्राथ' बर'फोरनि गेजेरावथ' बेबायदिनो गोबां मोसानायफोर दं। जेरै जोंना गिबियावनो बागुरुम्बा मोसानाय थाबाय
औ
आरो जोंना खेराइ मोसानाय आरो बेबायदिनो दाउस्रि देलाय दं आरो ना गुरनाय बारदै सिख्ला बेबायदिनो गोबां दं आरो
औ
औ ओ जोंनि बे बर'नि जि मोसानाय बेयाव जों बांसिनै मिथिंगानिफ्राय बानायनाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय दामजु जेरै खाम सिफुं सेरजा बेफोरजों माने दामनानै मोसानाय जायो आरो बांसिनै
औ
औ आरो जोंनि नैबे खामखौ बोरै बानाय जायो होमबा जों ओ जों माने बेखौ खामखौ माने दंफांनिफ्रायनो बाननाय जायो।
औ
खामा जेनेबा खामखौ माने दंफां गथा बेखौ जों माने खुरनानै बा फलंनानै माने सिङाव संसार खालामनानै
फारनैथिंबो माने ओ बोरमानि बा मानिबा मानिबा बिगुरफोरजों माने होनानै बेखौ बाबा बानायनाय जायो आरो।
अ औ
उम आरो जोंना नैबे बर'नि दामु जेरै सिफुं ओ सिफुंखौथ' जोंङो औवानिफ्रायनो बानायो दे। सिफुंखौ जों गरंबा बानायनाय जायो बिनि सिफुंनि जि गुदुं। बेखौ जों मोनबा बानायनाय जायो आरो। ओ नोंथाङा ओरैनो बेफोर मोसानायनि अनगायै मा मा मोसानाय दंबावो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ दाथ' जोङो मोसानाय दंबा जों बेखौ ओ बागुरुमबा मोसानाय ओमफ्राय खेराइ मोसानाय थाहैबाय दा जोङो खेराइ मोस सानाय होनब्लाथ ओ' गोबां रोखोमनि खेराइ मोसानायाव थाफादेरो दा जोङो खेराइ मोसानायाव जोङो दाहाल थुंग्रि लानानै दाहाल थुंग्रि सिबनाय मोसानाय नुयो। गथ'फोरा
औ
आरो
ओ नोंथांनि आवाजखौ मोजाङै खोनाफैयाखै नोंथां। हेल' हेल'